खोनादोंना नोंथाङा औ खोनादोंना नोंथाङा होमबा आंजों मा होनो बर'फोरनि दोरोङारि गाननाय जोमनायनि सोमोन्दै दसे सावरायनांगोन नामा
न'खरारि
दोरोङारि
दोरोङारि गाननाय जोमनाय औ औ बेबायदिनो जोङो गाननाय जोमनाय होननानै बुङोबा जोङो जेनेबा जों आइजो आरो जोंङो हौवा माहारिया गानग्रा जोमग्रा गासै बेबो मख'नांगोन नङा हा नोंथां बेबायदिनो जोङो ओ जे जोङो माखासे ओ आखाइनि हाबा बा जोङो आखाइजों दानाय जोङो जिफोरनि सोमोन्दैबो सावरायनो हागोन हागोन नङा होमबा नोंथां
औ हागोन नोंथां
ओ बेबायदिनो जोङो माखासे मा होननानै बुङो दानाय लुनाय बा गाननाय जोमनायनि सोमोन्दै सावरायनोब्ला जोङो माबायदि जोङो जोंनि दोरोङारि गाननाय जोमनायफोरा मा मा बेफोरखौ जोङो ङो गुबैयै मिथिग्रोनो नांगोन नङा होमबा नोंथां जेरैहाय जोङो दख'ना गामसा ओ बेफोरबायदिनो जोमग्रा बेबायदिनो ओ मा होननानै बुङो माखासे जोंनि दोरोङारि गानग्रा जोमग्राखौ बुंनो नांगोन आरो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां
बेबायदिनो ओ जोङो दोरोङारि गाननाय जोमनाय होननानै बुङोबा जोङो जोंनि आइजोफोरा गान ग्रा दख' ना जों बेखौ जोङो मख'नो नांगोन आरो आरो बेबायदिनो हौवाफोरा गानग्रा जोंहा गामसा आर'नाइ बेफोरखौ जोङो मख'नो नांगोन जोङो ओ जोंहा दख'नाया मोनसे जोबोद मा होनो मुंदांखा बा मिथिसार जानाय जोंनि बर'नि दोरोङारि गानग्रा बेखौ जोङो ओ बेबायदिनो फारसेथिं गुवार आरो फारसेथिं गुसेब सिन बेबायदि महराव मोननाय जायो आरो बेबायदिनो जोङो माखासे गामसाफोरखौबो जोङो बेबायदिनो आयत महराव जोङो मोननाय जायो बेबायदिनो जोङो आर'नाइ
खौबो जोङो जोंखौ जों बेखौ मा होननानै बुङो मान होनाय आरो बरायनाय आरो बेबायदिनो जोङो माखासे सिनायथि लालायनाय एबा बरायनाय मान होनाय बेफोरबायदिनो आरो माखासे खासे बान्था महरै बा फरायनायाव ओ बेफोरखौ बाहायनाय जायो मान बावनाय हाबाफारियाव बाहायनाय जायो बेबायदिनो जोङो जोंनि दख'ना होननानै बुङोबा जोङो बेखौ गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंहा आखाइजों दाबोनाय जोङो बेयाव मोननो हायोमोन ना नाथाय आथिखालाव जोंनि बिरोंदामिजों जौगाहोजानाय माखासे मेसिनफोरजों दानायखौ जोङो नुनो मोनो नङा ङा होमबा नोंथां थिग बेबायदिनो जोङो ओ दख'ना दानाय होननानै बुङोबा जोङो थार्डफोरजों बा दालायना जोङो मिथिनो मोनो जेरैहाय जोङो हिसान सोंनाय बेबायदिनो जोंहा ओ मा होनना बुङो गोदो गोदाय जोङो गासै जि जोमफोरखौ जोङो आखाइजोंनो ओ जोङो बानायनायखौ जोङो नुनो मोनोमोन नाथाय आथिखालाव जोङो बाजार बाइ बा हाथाइनिफ्राय बायनाय खुन्दुंफोरजोंसो जि दानायखौ नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां? जेरैहाय औ मेचिनजों दानायखौ औ आरो जोङो जि दानो थाखायबो बा आखाइजों दानोबो जोङो माखासे खुन्दुंफोरखौसो बाहायो नङा होमबा नोंथां माखासे बायनाय खुन्दुं गोदो गोदाय जाहैबाय जोंहा आरो माखासे न'आवनो फिसिनाय एम्फौ फिथोब बेफोरनिफ्राय जोङो खुन्दुं दिहुनन्नानै जोङो बेबायदिनो खुन्दुं लुनानै बा थावख्रि लुनानै जोङो माखासे जि जिफोरखौ जोङो दिहुननायखौ जोङो नुनो मोनोमोन नङा होमबा जेरैहाय जोङो एम्फौ फिथोबनि फ्राय जि दिहुननाय बा खुन्दुं दिहुननाय होननानै बुङोबा गिबियाव जोङो फौ फिथोबखौ जोङो रुदबनानै लानो नांगौ । बेनिफ्राय ओ जोङो रुदबनानै लाखांनानै जोङो बेखौ ओ गुसु खालामनानै लानांगौ जेनेबा ओ माव बा मोनसे जायगायाव ल'खबनानै जोङो बेखौ फारि फारि जोङो थावख्रिजों ओ थुन्नो थुननाय जायो आरो। बिनि उनाव जोङो बेबायदिनो माखासे ओ बबिनफोराव जोङो मा होनो ओ थननानै लागोन ओमफाय बिनिफ्राय जोङो जि दानाय बा जि सोंनाय बेफोराव जोङो बा बाहायोमोन आरो बेबायदिनो गुबुन गुबुन खान्थिजों जोङो गा जिफोरनि गाब बा खुन्दुंफोरनि गाब होनाय जायो जेरैहाय जोङो गोदो गोदाय जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंहा बे ओ खुन्दुं लुनाय आरो गाब होनायाव जोंहा बर' हारिया जोंहा जोबोर आखा फाखामोन। जेरै हाय आ मिथिंगानि मोननाय माखासे बिलाइफोरनिफ्राय ओ गाबहोनाय फिथाइ सामथाइफोरनिफ्राय बिबारफोरनिफ्राय गाब होनाय बेबायदि दंमोन आरो । बेबायदिनो मिथिंगानि बिलाइफोरनिफ्राय जोङो मा ओ माखासे ओ गाबफोर आरो माखासे जोंहा महरफोर जेरै आगरफोर बेखौबो जोङो मिथिंगानिफ्रायनो ओ सानखांनानै एरखन एरखांनाय जायोमोन जेरै गाबफोर होननानै बुङोबा मिथिंगानि बिलाइ बायदि बाय दि बिलाइनिफ्राय गोथां गाब आरो बेबायदिनो गोमो ओ हालदै बायदिसिनाफोरनिफ्राय जोङो गोमोगाब। ना? आरो बेबायदिनो गुबुन गुबुन गाब नि सायाव जोंहा मिनथिखायोमोन जोंहा बर' आइजोफोरा बेफोरखौनो जोंङो मिथिंगानिफ्राय नो जोंङो खम बेसेनावनो ओ गाबफोरखौ गायोमोन आरोखि बेबायदिनो जोङो आगरनि बेलायावबो बुंनो हायो जोङो माखासे मिथिंगानि मो ननाय माखासे आगरफोर जेरै ओ थाइगिर बिबार दाउसा मोख्रेब आरो बेबायदिनो ओ फारौ मेगन बेबायदिनो गुबुन गुबुन ओ जोंहा आगर गिदिर आगर फिसा औ मैदेर आगान आरो बेबायदिनो गुबुन गुबुन आगरफोरखौ जोंहा बर'फोरा एरखांनो रोंगौमोन आरो नोंथां नङा होमबा? थिग बेबायदिनो ओ बर' हारिहा मोनसे गावनो ओ मोनसे हारिमु गोनां आरो माखासे गावनो ओ हारिमुवारि ओ गाननाय जोमनाय गोनां आरो लोगोसे जाग्रा आदार गोनां आरो लोगोसे बेबायदिनो ओ जोंनि हारि गावबागाव राव गोनां आंगोनि राव गोनां बा हारिमायारि राव गोनां बेफोरबायदिनो मोनसे जौगाखानाय जोंहा मोनसे हारि बर' हारिया जोङो बेखौ फोथांनानै लाखिनोबा जोङो जोंनि हारिमुनि गाननाय जोमनाय माखासे दामग्रा देग्रा आगजु बेफोरखौ जोङो दिन्थिलांबाय थानांगोन मोसानाय आदब बायदिसिनाफोरखौ आरो नङा होमबा नोंथां थिग बेबायदिनो माखासे हारिमुनि सायाव बा जोंनि गानग्रा जोमग्रा आरो जोंनि धोरोमफोरनि सायाव नोंथाङाबो फोरमायनो हागोन ना?
औ नोंथां जोंनिया मा होनो नोंथां बुंनाय बायदिनो खाना नोंथां मा होनो हिनजावफोरनिया जोंना मा होनो गुबै गानग्राया मा होनो दख'ना नङा होनाब्ला दख'नाजों लोगोसे मा लानाय जायो जोमग्रा आरो मा होनो ब्लाउसफोरबो गस्लाफोरबो गाननाय जायो ना आरो हौवाफोरनाबो बेबायदिनो मा होनो गा हौवाफ्राथ' गुबैयै मा होनो बर'फोरनि हौवाफोरनि गुबै दोरोङारि गाननाया गामसा नङा होमबा नोंथां गामसा आरो गस्ला मा होनो गस्लायाथ' जेबो जोंना माबा गैया जाहैबाय ओमफाय मा होनो जेनेबा मा होनो जेनेबा मा होनो जेनेबा मा होनो माखासे मा होनो फोरबोफोराव मा खालामो जोंना जे मानगोनां फोरबोफोराव मा खालामो आर'नाइनि गस्ला गाननाय जायोना जेरै नोंथां बैसागो आरो मावबा मा होनो बर'नि मा होनो दोरोङारि बे जेनेबा हारिमुवारि माबाफोराव हारिमुवारि मेलाफ्राव मा खालामो बर' मा होनो हौवाफ्राबो आर'नाइनि गस्ला सुनानै लायोना दाना बेफोरखौ गानो आरो बैसागुफ्राव बांसिन दखना बिदनखौनो गानो ना नोंथां दख'ना बिदन गानो गोमो गाबनि ओमफ्राय मा होनो आर'नाइ गोजा लायो आरो आर'नाइ गोजाबा गोथां ओ बिनि उनाव मा होनो ब्लाउस गोजा गानोना नोंथां बेयो मा होनो बैसागोआ मा बर'फोरनि माबा नालाय गुबै मा रंजालि फोरबो आमफाय बेबायजिनो मा होनो हाबायावबो बिदिनो बर'फ्रा मा होनो दख'ना थावसि होननायखौ गानो नङा होमबा नोंथां मा होनो बर'नि हाबा खुंनायाव बर' हिनजावफोरा मा गानो दख'ना थावसि गोजा गानो ब्लाउस गोजा फास्रा गोजा बेबायजिनो हौवाफ्राबो गामसा गानो हौवाफोरनाबो ओमफ्राय बिदिनो हौवाफ्राबो बे खुरथा आरि गस्लाफोरखौनो गानो आरो ना गामसाया कुरथा मा होनो गाहायनि हिसाबै बिसोरो मा होनो आरो बे मा होनो गिदिर हाबाफोरावथ' मा होनो हौवाफ्रा लंपेन्टफोर गानो गानबाय लंफेन्ट आरो सुइटफोर गानो आरो ना
औ
बेबायदिनो मा होनो आरो जोंना बर' हिन्जावफोरनि दख'नाफ्राव फारसाफोराव गोबां रोखोमनि आग- आगर एरनाय जायो ना नोंथां नोंथांमोनहा बे जिनिसखौहाय मा होनो नोंथाङाथ' माखासेखौ खोन्था लांखाबाय बिदिनो मैदेर आगान फारौ मेगन मा होनो दिंखिया बिलाइ बायदि बायदि रोखोमनि सानथ्रहायै आगर मा होनो आगर समायना रमायना आगरफोर गोदोनि जोंनि मा होनो बर' बिमाफ्रा दानि आरो बर' सिख्लाफ्राबो मा होनो गोबां आखा फाखा नङा होमबा नोंथां दानि सिख्ला- फ्रा बांद्राय नंलाबाबो सिगांनि जोंनि बिमामोनि दिननियासो गोबां आखा फाखामोन दाबो मा होनो जायफोरा ओ मा होनो जायफोरा सोलोंनो मोनदों आरोना बिमाफोरनिफ्राय बिसोरो हायो नङा होमबा नोंथां दानानै गाननो बिदिनो दाबो जोंनिथिं मा होनो दायोआनो आरोना खावबा- बांसिन खावसे दायाबाबो माखासेया दानानैनो गानो बेबायदिनो मा होनो सोरबा सोरबा गावनि जेनेबा दख'ना बिदनफोरखौ न'आवनो दानानै लायो आरोना जोंहाबो दायो नङाबाथ' मा होनो बर' हारिमुवा गोमालांगोन ना नोंथां मा होनो जाय- फोरा रोङो बिसोरो दानानै लायो आरोना आरो रोङैफ्राथ' माहोनो बाजारावथ' गोबां रोखोमनि मोनो नालाय समायना रमायना दख'ना बेफोरखौनो बायनानै गानो आरोना दानो रोङिफ्राबो
नोंथाङा माखासे ओ गाब गानायनि सोमोन्दै मोन फंनैसो मोननैसो गाब गानायनि ओ आदबखौ फोरमायनो हागोन नामा?
गाबखौथ'ओं नोंथांमोना होनो जोंनियाव मा खालामो जेनेबा गुफुरखौ मा होनो गुफुरखौ जेनेबा गोमो खालामनोब्ला इजिनो हालदै बा माबा मोनसे मा होनो ओम एसे माखासे केमिकेल खालाम फोरबो बाहायनाय जायो आरोना आरो ओम मा मिथिंगानि मिथिंगानि बेखौ आंथ' आं बांदाराय मिथिला जेननोबा गोथां बिलाइफोरजों गोथां जानो हागौ ओमफ्राय आं मोनसेल' मिथियो आरोना जोंनिथिं मा होनो ओम्फाय मा होनो बै मा होनो गय गोरलै थायोना गय गोरलैखौ रुनानै बेयाव मा होनो बै मोनसे मा होनो मुगा कालारनि खुन्दुं मोननाय ज जायो आरो ना आं बेखौल' नोदों मानो होना जोंं मिथिंगायारि खालारै मा होनो बांद्राय बिलाइफोर लायानायखौ आं सिगाङावहाय नुवाखै आरो ना जेनेबा ओंखायनो आङो बांद्राय मि थिया मफ्राय मा होनो आं द मिथियो मा होनो गय गोरलै गोरलै थायोना गय गोरलै एसे मा होनो बांदाराय रायि आरो ना बेखौ रुनानै बेनिफ्राय माबा ओंखारोना अ साफातनिफ्रायबो एखे खालारानो ओंखारो साफात आरो गयनिफ्राय मा होनो बै मुगा कालारनि मोनसे खुुंनदुंमोन आरोना गुफुर खुुनदुंखौ जुदि बे साफात आरो नङाबा मा होनो गय गोरलैखौ रुनानै बै माबायाव रुनायनि बै दैयाव होबाथाय नोंथाङा मा होनो मुगा कलारनि खुन्दुं मोननो हागोन आरो ना गुफुरनिफ्राय बिनिफ्राय आङो दस्राखौ एसेबां मिथि
औ नोंथां औ बेबायदिनो जोंनि बर' हारिनि माखासे गानग्रा जोमग्राखौ मख'दों नोंथां जेन'बा मा मायाव गानो
गानग्रा जोमगाया जाहैबाय मा होनो खेराइायाव खेराइ फोरबोआवबो जेनेबा दौदिनिफ्रा मा होनो दख'ना बिदन खौनो गानो जोंना बर' हारिनि मा होनो हिसाबै ओम माबा लानाय जायो आरो बिदिनो जोमग्राबो लानाय जा यो बिनि उनाव मा होनो जोंना आरो दख'नाखौ माबोरै दायो होनोबाथाय नोंथां' ए स'से बुंलांखादोंनाा हिसान हिसानसालियाव दानाय जायोना बे हिसानाव माा मा थायो जोंना थार नांगोन जोंनो गंसे थारखौ माजों मानो जेनेबा दंफांजों आरो मा होनो थाराव जोंना गोबां रोखोमनि माबा नांबाव गौ जायो जेनेबा ओरै थांलाय जानो जानो थाखाय मा नांगौ माखु एसे मा होनो जों जिं जिंडाव एसे थाआ थाबथाग्रा माबा नांगौ जायो आरोना गावलाय बायदि बेखौ मानो थारखावलाय आरो बिनि उनाव जि सोंनायावबो जोंना गोबां बुस्थु नांगौ जायो जेरै खनसि आरो बालेब बिदिनो गोबां आरो मा होनो जों खनसेयाव सोननि थाखायबो मोनसेा नांगौ जायो आरोना
औ नोंथां जोंहा सावरायनाय समाबो ज जाबाय नोंथां जोङो बे समाव दोनथ'सै नामा मोजां मोनबाय नोंथांजों सावरायनानै नोंथांनिफ्राय जोङो आङो माखासे दोरोङारि गानग्रा जोमग्रानि सोमोन्दै मिथिनो मोनबाय नोंथां साबायखर थाबाय नोंथां
गोजोननाय थाबाय नोंथां